हेल'
औ लोगो
औ
मा खालामदों?
दंथ'यो नै ओरैनो रेस्ट लादों बेलासिनि।
ए दासो सफैदोंदां खामानिनिफ्राय।
एसे सफैनानै साहा फानि लोंखांबाय।
ए औ ओ बन्द' गैथाराना?
बन्द गैथवा जोंना दासान्दि।
औ ओमफ्राय खयथानिफ्राय खयथासिम दिउटिया?
दिउटियाथ बिदिनो नयथानिफ्राय सारे फासथासिम।
ओ होमबालाय गोबावनो थार फुङाव ओंखाम-ओंख्रि जास्लाबनो हायो?
जानांनाया बिदिनो हाखु-दाखु जानानै थाङो जेखौ मोनो बेखौनो। ओमफ्राय नै लोगो आं नोंखौ बहाबा दावबायहैनो नामा साननानैसो लोगो लानो रायज्लायनो रायज्लायनो साननानै दंखायोमोन।
दावबाय हैनाया सानदोंमोन गोसोआलाय जादोंमोन आरो दावबायहैनो। माथो खालामनानै थाबाय थानो न'आवबो बिदि साननाय।
औ नों नों मोनथिनाय मोजां जायगा बहाबाफोर बेरायथावथाव दं नामा?
ओरैनोथ' खाथि-खालायाव ओरै आलिपुर दुवारथिंबो। माखासे वाटारफल गोनां जायगाफोर दङमोन। मा बुङोमोनथाय नामखौ वाटारफलनिखौहाय?
दे नामखौ नांथला जाय-जाय जायखि जायगानि नामखौ नांथ'ला। जिखुनु ओ बहा बहा बेरायजाथावो बेखौल' एसे ओ मा होनो? ओ नायबिजिरदो नामा एसे बहा बहा बेरायनो।
औ औ नायबिजिर जागोन दे।
आं जिखुनु जाया दावबायनाय थावनिफोरखौ आङो दा गोलोम बोथोराव हाजो जायगा बिदिनो बरफ जायगा ओमफ्राय दै गोनां दै स्राय स्राय गोनां बे फोरावसो थांनो लुगैसो गारदों। नोंलाय माबायदि थावनिफोरखौ मोजां मोनो?
आंबो बेफोरबायदि थावनिखौनो मोजां मोनो लोगो। आरो गोलोम बोथोरनि समाव बेफोरावनो थांनो गोसोसिन जायो।
औ
गोजां सहरफोराव बारा बेरायनो गोसो जाया बेबायदि गरम बोथोरनि समाव। मा होन्दोंथाय लोगो? हेल'
ब'-बहा थांनायखौ थिग खालामनो जों बिदिब्ला?
ओ गुसु जायगा नागिरनानै बे बरफ गोनां जायगायावनो। थांनोसै नामा।
थांनायाथ' थांजायो आरो। थांनानै नायहैनानै साननैसो थानानै फैयोब्ला मोजां मोनगौमोनदां गोसोखौबो।
औ औ औ थांनानैथ' आरो जेनेबा दावबायनाय सानसेयावथ' हाखाया जों सहैगौ मागौआनो सानसे ला खागोन बै जायगासिम। ओमफ्राय बेनिफ्राय आरो रेस्ट लानानैसो जोङो बेरायनो हागोन जायगाफोरखौ नायनो हागोन। बेनिखायनो साननैसोआथ थाखानांगोनदां।
बिदिब्ला जोङो ओ थांनायखौनो थिग खालामदो आरो माजों थांनो बेखौबो एसे ओ थिग खालामदो नामा लोगो?
औ नों माजों थांनो मोजांसिन मोनो लोगो ओरैनो? कमफरटेबोला अबेयाव दङ बेखौहाय
मारै थांनो?
माजों गाखो थांनो मोजांसिन मोनो ट्रेनजों कम्फरटेबोलसिन जायोना बास? जों थांनो कम्फरटेबोलसिम जायो। आरो बासजों थांनाय उम दे बुं
आंनि बायदिबाथ' ओ खा एसे खाथियावबा बासजोंनोबो थांजागोन जुदि, लामाया गोजानब्ला एसे ओ ट्रेनफोरजों थांजागोन नामा?
औ जागोन दे एसे ट्रेनजों थांग्रोनानै बैयो स्टेसननिफ्रायथ' एसे गोजानावसो जाखागोन नालाय बेरायनाय। थावनिफोरा बिनिफ्राय आरो सेरिंआव लानोसैना गारिखौहाय।
औ टेक्सिफोर लाजागोन। आंहा गोजान लामा दावबायनायानो खस्थ थारहाय लोगो,
मानो?
गाखो गारि गाखोनो बारा हाया नालाय आंनो एसे, गोबागानायनि खर सागानायनि मुलिफोरसो जानानै दावबायो आङो।
ए ओमफ्राय हायो बिदि जाबा,
हायो बिदिब्लालाय जेबो उसुबिदा जाया।
ए बिदिबाथ' जेबो उसुबिदा गैया होमब्लालाय आंहालाय। जिंगासो सिबायमोन माबोरै बेराय
ओ बांद्रायथ' जिंगासिनांगौनि खोथा गैया। जायखिजाया आङो थाङोब्लाबो थांनो हायो जायखिया थांजागोन माजों थांनाय जायो।
औ औ जागोन दे अब्लालाय जोङो बाजेटफोरखौ थि खालामनानै।
औ रां बावजाखौ जोङो रांखावरिखौ माबायदि बाहायनांगौ। बहा बेसेबां थांगोन आरो सानबेसे थाहैगोन थानायाव जानाय थानाय बेसेबां थांगोन बेफोरखौ।
औ औ औ बेफोरखौ आरो सानखानानै थाङाबाबो जाया।
औ ओरैनो बासजों थांब्लाबो। मोजाङानो लामा ससेब्ला जुदि लामा गोजान थाङोबा बिदिनो, ओ टयलेटाव थांनाय वासरुम थांनाय ट्रेना मोजां जायो। आरो
औ जायगायावनो थाबाय नालाय,
औ बासफ्रा एसे उसुबिदा जायो।
औ अब्लालाय ट्रेनजों थांनायखौनो आं गाहाम नुहरबाय लोगो। ट्रेनजोंनो साबसिन जागोन दां।
ट्रेनजोंनोथ' आथिखालावथ' ट्रेना गासैबो जायगायावनो थांखासै आजिखालि। ट्रेनाबो।
ओ गोबां दंसै नालाय सुबिदायाबो खाबुफोराबो गोबां दंसै ओंखायनो। जेबो उसुबिदा जाया जाया जानो हागौ।
उम उम जेनेरेल थाखोनिफ्राय लानानै गोबां मोजां मोजां। दाब्बानि दंसै नालाय ट्रेनफोराबो औ, मोजाङानो जागोन दे।
बबेबा गुसु जायगायाव थांनांसिगोन होमबा।
औ बिदिनो खाथि-खाला जोंनि खाथिनिनो रायजो।
माखासे समफोराव थांनाय समफोरावलाय बहा-बहा बेरायखांखो लोगो नोङो?
ओ थांनाय समफोरावहाय बेरायनायाथ' आङो दासिमाव ओ खाथि हादर भुटान बेफोराव आरो अरुणाचल बेफोरावल' बेरायहैफेरदों लोगो, ‌ नोंलाय? अबे अबेयाव थांखो?
मोजाङानो बेफोरावबो उम जायगाया गुसुना नायथाव गोबां जायगा फोर दङ'ना बेवहायबो।
औ औ-औ गोबां मोजां जायगा दङ। दै बाज्रुम दङ, ओमफ्रायो मनेस्ट्रि दङ, बे बुद्धिस टेम्पोल दङ। आरो सेला-सेलापास बेबायदिनो पासफोर दङ आरोना ओरै
बबेबा बबेबा रायजोफ्राव हादरफ्राव थांबा जानाय लोंनायाबो खोब खस्थ' जायो नङासै? जानाय लोंनायफ्रा मिलायहैया ना नालाय जोंहा ओरै ओ जानाय, थानाय आरो ओंख्रिफ्रा आलादा-आलादा जायो संनाय खावनाया आरो गुबुनाव थांबाथ' अबावबा रुनाय आरो अबावबा थाव गैयै बेदरफोरखौबो ओ रुनानैसो बांसिन जायो नालाय गुबुन रायजो गुबुन हादरफोराव। बेखायनो एसे उसुबिदा मोनो आं बेखौनो।
उम जानाय-लोंनायाव एसे जिंगा सिनाय फैयो आरोना बिसिनि जानाय हुदाया एसे आलादा जोंनिफ्राय। औ मोनसे जाथाय आं दासो गोसोखांदों आरोना जेब्ला जों आङो दावबायहैदोंमोन आरुनाचेलाव। बिसिनियावना आलु भाजा होननाय भाजा होननाय बुस्थुआनो गैया आरोना। थाजा होननानै बियोबा बिसोरो मोनसे आलु गथा-गथा रुनानै बेखौनो लाब्रा बायदि एवफिननाय बेखौनो बिसोरा फाजा होनो। जेला जों बिबाय आरोना जानायावहाय ओंखामजों जानो फाजा बिबाय आलु फाजा, आलु भाजाया बेबायदि लाब्राखौसो होफैबाय बिसोरो।
ओ ओह आंहाबो मोनसे जायगायाव थांनाया बेबायदिनो जादों मोनसे जायगायाव दावबायनो थांदोंमोन आङो। आरो बाहायथ' जानायफ्रा आलदा नालाय उम बिदिनोथ' ओंखाम उम लकेल बिदिनि जानायानो गैखाया ओनसोलारि जोंनि माबाखौनो मोनखाया नालाय। जाबाबो जाबाबो जानो हाया। देहायानो लोरबां मोनगुलायबाय आरो बेनि उनावहाय उम जोङो मोनसे जायगायाव थांनानै ओ जोंनि एखे ओनसोलनि बायदि संनाय खावनाय एखे रो रोखोमनि संनाय मोनसे ओ दंमोन हटेल बाहायनो मोनजाहैसनबाय ओमफ्राय बाहाय ओरैबायदिना लोगो, ओ बे जायगा जायायाव जोंनि ओनसोलनि ओंखाम-ओंख्रिखौ जानो थाखाय ओंख्रिफोरखौ जानो थाखाय थाखाय गुबुन गुबुन रायजोनि गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो थुबुर जालाय लायोमोन।
नंगौना, जोबोद मोजां। थ' बिबदिबा जोंनि जानाय लोंनायखौ गुबुन हारिनि सुबुंफोराबो मोजां मोन्दों जानांगौ। जायनि थाखाय औ बिथांमोनहाबो फैयो।
जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रिफ्रानो जोबोद गोथावखा बेखायनो बयबो अनसायनायखौ। आनबि न मोननायया।
नंगौ थारखौनो बुंदों जोंनि आरो। अनला ओंख्रि सबाइ ओंख्रि। नारजि साम' बेफोरो जोबोरैनो गोथाव।
औ। आरो गुबुन जायगानि। जानाय लोंनाय गुबुन ओनसोलनिखौबो एसे मा होननांगौ बेखौ मोनदांथि। फोरखौबो लानांगौ जायो नालाय बेखायनो थांनांगौआ दावबायहैनांगौआबो गोनांथार।
औ औ बेबायदि दावबायोब्लासो साननाय हनायफ्राबो एसे गुवारसिन। मालायनि। हारिनि खोथाफोरखौ मिथिनानै साननाय हनायखौ मिथिनानै एसे। ओ साननाय हनाया आरो बांसिननिफ्राय ओ बांसिननिफ्राय बांसिन एबा गोथौसिन। साननो हनो हानाय जासिनो आरो।
औ बेबो मोनसे आरो। औ गुबुन हारिनि बा गुबुन रायजोनि गुबुन थाव ओनसोलनि। गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय माखासे बो गुबुन गुबुन बिसोरनि आसार खान्थिफोरखौ एसे मिथियोब्ला मोजां मोनो आरो। माने गो गोदान माबा मोनसे नुथाय नुयोब्ला एसेबाबो गोसोआ रंजाखांनाय मोनो।
औ औ मिथिनांगौआथ' गोबाङानो दङ। जोंहा मिथिनानै लानांगौआ औ बेनिखायनो बेफोरबायदि दावबायनायाबो गोनांथार समाव सम।
औ बेबायदि थांलाय फैलाय खालामोबासो जोंबो जोंनि। ओ आसार खान्थिफोरखौ हारिमुफोरखौ सोलाय सोल' खालामनो हागोन गुबुन। हारिफोरनि गेजेराव बा गुबुन रायजोआव थांनानै दिन्थिफुंहैनो हागोन। बेबायदिबासो एसे ओ मिथिनाय बा गावनि हारिखौ एसे जे बयनिबो सिगाङाव मिथिसार होनो हायो।
औ नोंगौ नोंगौ जोंबो गुबुननिखौ मिथिनानै लाबोबाय आरो जोंनिफ्रायबो माखासे। बिथांमोननो। खिन्थानानै फोरमायनानै होबोनो हागोन जोंनि हारिमुनि बारैबो औ नोंगौ नोंथाङा। थारखौनो बुंदों औ होमब्लालाय लोगो। आङो दसे उनावहाय फन खालामफिनसै नामा। बेरायनायनि खोथाखौ सावरायनो थाखाय औ दे होमब्ला।